थां
औ नोंथां खोनादों दे।
औ नोंथांङा मा औ नोंथांङा मा खालामगासिनो दं?
आंथ' नोंथां ओरैनो दंथ'यो दे। ओ मानो कल खालामदोंमोन?
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो। नोंथांङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन दे नोंथां हागोन औ।
औ नोंथांङा एसे औ औ नोंथांङा एसे सोलोंथाइनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ दे हागोन दे इदिब्ला जागायनोसै जोंहाथ' सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला आ गुबैयै बुंनाय जायो जों गियान मोननाय ओ एबा माखौबा जों सोलोंनाय दा बे सोलोंथाइया जों जेरै इंराजियाव बुङो फरमेल इडुकेसन आरो इनफरमेल इडुकेसन जेरावहाय जोङो माखासे गियानखौ एबा माखासे सोलोंनायखौ जों बिजाबनिफ्राय सोलोङो आरो जों माखासे सोलोंनायखौ जोंनि जिउआव सामफ्रोमबो सोलिबाय थानाय बा नुबाय थानाय जोंनि सोरगिदिं आबहावायाव सोलिबाय थानाय बेफोरनिफ्राय सोलोङो जेरैजाय जोंनि सोलोंथाइ लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय आंनि बायदिब्ला ओ गियान मोननाय आरो बुहुम खौ मोनसे गावनि नोजोरजों नायनाय दा बेवहाय ओ गोबाङानो सानो जे सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो साख्रि मोनथारनांगौ एबा जोङो सरखारि साख्रि खौ मोनहैथारनांगौ नाथाय आंनि बायदिब्ला बे नङा सोलोंथाइ लानायनि गुबै थांखि बेनो जाहैबाय गियान मोननाय आरो जोङो सुबुंजों माबायदि सावराय ओ रायलायनांगौ एबा समाजजों माबायदि सोलिनांगौ बेनि सोमोन्दै गियान मोननाय आरो दानिया बे जाहैबाय बिजाबनि गियान आरो बिनि बाहेरावबो जों जि सोलोंथाइ जेरैजाय आखाइनि बिद्दा एबा माबा मोनसे ओ सोलोंनाय जेरै दामनाय देनाय, गेलेनाय दा बेफोर गासैखौबो लानानै मोनसे सोलोंथाइ होननानै बुंजायो आरो। ओ नोंथांङाबो एसे फोरमायदो नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि सोलोंथाया?
औ औ ओ सोलोंथाइआथ' गोबां रोखोमनि दं नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बेफोरबायदिनो ओ हाय गावनि आखाइनि बिददा बेफोर खौबो बुंनाय जायो जेरैबायदिहाय सासे सुबुंङाहाय ओ माबा मोनसे सावगारि आखिनो रोंनाय बा माबा मोनसे खामानि मावनो रोंनाय बेबो मोनसे आखाइनि बिद्दा बा सासे सुबुंङाहाय माबा मोनसे खामानिफोरखौहाय ओ मावनानै बा ओ औवाफोरनिफ्राय जोङो ओक्षआरुं जिरनानै बा बेफोरखौहाय जोंङो जेखाइ खंबाय महर होनाय बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो सोलोंथाइ लायोब्लानो सासे सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो मालाबाबो दौगा जौगालांनो हाया बा दावगालांनो हाया। सोलोंथाइयानो मोनसे सुबुंनि बा सासे सुबुंनि गोजौ लाखि गोजौसिम दावगालांनो हानायनि मोनसे ओ जाख्ला होननानै जों बुंनो हायो। आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे गासैबो सुबुङानो सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ गुबुनजोंहाय थगायजानानै गोनां जायो बा गुबुनजों गादब जानो गोनां जायो। बेफोरनि थाखायनो जोङो सासे सरासनस्रा सुबुंनोहाय सोलोंथाइखौ थारैनो नांगौ जायो आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे सासे सरासनस्रा सुबुङाहाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो माबा मोनसे कम्पानियाव खामानि नागिरनानै थाङोब्लाबो बे खामानि मोननायखौ जोङो जोबोर गोब्राब मोनसै आरो आथिखालावहाय मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे कम्पानियाव हाय ओ जायगा मोननो थाखाय बा खामानि मोननो थाखाय ओ आथिखालावहाय जोंनो मेट्रिक पासनि सार्टिफिकेटखौ नांग्रोगौ जायो बेनिखायनो सरासनस्रायै जोंनो ओ मेट्रिक पास जाथारनाय बा सोलोंथाइ लानाया जोबोर गोनां बिदि होननानै आं सानो आरो नोंथां। ओ गोदोनि दिनावथ' बेफोरबादि जेबो सोलोंथाइनि फारसे गियान गैयामोन बा सोलोंथाइ खौहाय गोजौ फारसे लांनायनि जेबो ओ जाहोन गैयामोन होननानै ओ जोंनि गोदोनि सुबुंफोराहाय सानोमोन। जायनि थाखाय गोदोनि सुबुंफोराहाय गामि गफा ओनसोलावनो लोंनाय जानायजोंहाय गफबनानै थायोमोन। बेफोरबादिनो गोदोनि दिनावहाय जोंनि आइजो माहारिफोरखौहाय सोलोंथाइनि फारसे एसेबां गोसो गैयैखौहाय नुनो मोनोमोन बा गावनि बिमा बिफाफोराहाय थाइ लानायाव एसेबां गोसो थुलुंगा होनाय फोरखौहाय जोङो नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालावहाय सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला आइजो माहारियाबो हौवासाफोरजोंहाय समान समानै दावगालांनायखौहाय जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे आइजो माहारिफोराबो गोबां ओ साख्रि बा गोबां अफिसार इन्जिनियारिंफोर जानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो। ओ सासे सुबुङा सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ माबा मोनसे जायगाफोरावहाय दावबायनो थाङोब्लाबो बा माबा मोनसे जायगायावहाय ओ गोमानानै थाहैयोब्लाबो जोङो बेखौहाय नागिरना मोननायनि जेबो ओ जेबो माबा गैया आरो जेरैबायदिहाय नोङो बहाबा थांनानै गोमानानै थाहैबाय अबब्लानियाहाय नोङो बेफोर जायगानि जामुं बा बेनारफोर खौहाय फरायखांनो रोङाब्ला बेखौहाय नागिरना मोननायनि जेबो ओ माबा गोनांथि थायोबा जेबो रोंगौथि थाया आरो‌ सासे सुबुङा सोलोंथाइ थायो जायगाफोरनि मुं बा सासे‌ ओ सुबुंजोंहाय मोजाङै रायज्लायनानै गावनि थंखौहाय खिन्थानो हानायनि मोनसे रोंगौथि थायो बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ सासे सरासनस्रा सुबुंफोरनो नांगौ जायो आरो ओ माबा मोनसे जायगाफोराव नोंथाङा थाङोब्ला बा नोंथाङा बेफोरनि जायगाफोरनि मुं बा ओ बासफोरावहाय रांनि जेबो हिसाबफोर रोङाब्ला नोंथाङा थगायजानोबो हागौ बेनिखायनो सासे सरासनस्रा सुबुंनो गियानखौ नांगौ जायो। बा सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो। ओ नोंथाङा माबा मोनसे गलाफोरावहाय बेसाद बायनो थाङोब्ला बे बसादनि ओ गुबै जा बेसेनखौहाय मोनथिया अब्लानिया नोंथाङा थगायजानोबो हागौ, बा नोंथाङा माबा मोनसे ओ दखानफोर होयोब्ला बेनि गुबै बेसेनफोरखौहाय नोंथाङा मोजाङै मोनथियाब्ला बेफोरावबो गोबां रोखोमनि थगाय जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबावनो हागोन ना?
औ हागोन ओ जोबोद मोजां पइन्ट बुंदों नोंथाङा। दानिसो एसे बुंलांबाय जे जोंहा गोदोनि समावहाय आइजो माहारिखौ सोलोंथाइ लानायनि मोन्थायखौ खमै होननानै जोंहा समजों लोगोसे दानि समावथ' जों नुयो जे समानथिनि मोन्थाय। बे आ बेखौ नोजोर होनानैनो जोंनि सुबुंफोरा दिनै समाव सोलों थाइ लानानै गियान मोनबाय एबा बुहुमखौ मोनसे बेलेग नोजोर होनायबाय जायबायदि नोजोरखौ जों गोदोनि समाव नायामोन दा बिनि थाखायनो मा खालामो जोंनिया गोदोयो फिसा हिनजाव जोनोम जायोब्ला न'खरनि खामानि फोरोंनाय आरो बेखौ जुलि हरनाय बेनोमोन नाथाय जों दानि समाव नायोब्ला जोंहा समान मोन्थाय मोनबाय जोङो जेसेबां मोनथाय गावनि फिसाला हौवानो होयो बे थिग बे मोनन्थाइखौनो जोङो दानि समाव फिसाजो नोबो होदों औ जोंहा ओ बिजाब फरायोब्ला जों माबायदि गियान मोनो आं एसे बुंनानै होनो। जाय बायदि बुहुमखौ जों नुवाखै एबा जाय बायदि खोथाखौ जों मिथिनो मोनाखै बैफोरबायदि ओ जायगानि सोमोन्दै बा बैफोरबायदि जारिमिननि सोमोन्दै जों बिजाबाव फरायनो मोनो। आरो जायफोर बिथांमोना बिजाब लिरो दा बिथांमोन बिजाब लिरनाया गांसे बिजाब लिरनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो आरो गोबां एक्सपिरियेन्स आरो गावनि गोबां मोनदांथि नांगौ जायो जेरै जाय सासे लिरगिरिया से बोसोर नै बोसोर एबा बिनि बांसिन बा जि बोसोरहालागै ओ गावनि मोन्दांथिखौ बिज बिजिरनानै गांसे बिजाबखौ लिरो दा जेब्ला जों बिजाब फरायो जों बै बिजाब फरायनायाव सानसे साननि गेजेराव जों बिजाब गंसे फरायगोन। अब्ला जाय बिथाङा नैजि बोसोरसिम खस्थ' खालामनानै मोनदांथिनि गेजेरजों लिरबाय अब्ला जों बेखौ साननैनि गेजेरावनो फरायो। अब्ला जोंनि गियाना नैजि बोसोरसिम बारा जाहैयो आरो बेखौ ओ बिजाबाव लिरनाय दङ। दा बिनि थाखायनो दा बुंदों जे जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला गुबुनजों थगाय जायो होनना औ थारै नंगौ बाथ्रा। जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला गुबुनजों गुबुना जोंखौ गोसोबायदि बाहायनो हायो। जेरैजाय नोङो रांखान्थिनि हिसाब रोङाब्ला गुबुनजों जों थगायजागोन आरो नोंहा जुदि बाहेरा गियान गैयाब्ला गुबुन जायगायाव थाङोब्लाबो नों गुबुनजोंनो बेबायदि बाहायजागोन आरो बेखौ ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों गियान मोनो नालाय आरो सोलोंथाइ मोनोब्ला जोंनि साननाय हनायफोरा गुवार जायो बेनो नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो।
औ औ गियान होननानै बुङोब्ला थ जोङो गोबां रोखोमनि गियानफोरखौ बुथुमना लानो गोनां जायो जेरैबायदि हाइ जोङो ओ गावनि आखल आखुफोरखौबो मोजाङै फार से बा मोजां गियाननि फारसे लांनायखौबो जोङो मोनसे गियान होननानैनो बुंनो हागौ जेरैबायादिहाय सासे फरायसायाहाय गावनि आखल आखुफोरखौहाय बेबादि दानो नांगौ बेफोरखौहाय जोङो सोलोंथाइनि फारसे बा सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो मोननो हायो सासे फरायसायाहाय ओ गावनि बिमा बिफा बा गावनि लोगोफोरखौ बा गावनि गिदिर सहाय मान सनमान होनो रोंनांगौ बेफोरबो मोनसे गियान। ओ बेफोरबायदियैनो जों सोलोंथाइ लायोब्ला गोबां गुबुन गुबुन गियानफोरखौहाय सोलोंथाइनि गेजेर जोंहाय बुथुमनानै लानो हायो आरो गोबां गुबुन गुबुन हादोरफोरनि ओ बाथ्राफोरखौहाय मोनथिनानै बेफोर गियानफोरखौहाय जोङो गावनि गोसोआवहाय सोनानै लानो हायो आरो नों थां ओ सासे फरायसा फरायसानि मावनांगौ खामानि होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि मावनांगौ खामानि थायो जेरैबादिहाय गावनि गामि गफा बा गावनि ओ ओनसोलखौ बा गावनि न'खरखौहाय माबादियै गोजौ फारसे दावगाहोनांगौ बा गावनि हारिखौ माबादियै गोजौ फारसे दावगाहोनांगौ बेफोर खामानिया सासे सुबुंनि बाबा खासे फरायसालि फरायसानि ओ आखल आखुनि गेजेरजोंसो जायो मानो बुङोब्ला सासे फरायसायासो इयुन जोलैनि जा गावनि हारि बा गावनि हादोरफोरखौहाय ओ गोजौ फारसे लांनायावहाय गोबां रोखोमनि बिहोमा होलांनो हायो ओ सासे फरायसायाहाय बेफोरखौहाय मावोब्लासो बा गावनि ओ थांखिसिम सहैनो थाखाय ओ गावनि जा फरायनांगौ बेफोरखौहाय फरायनायनि गेजेरजोंसो गावनि थांखिसिम सहैनो हायो बेनिखायनो सोलोंथाइया सासे फरायसानि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ बेफोरबादिनो जोंनि ओ गामि ओनसोलफोरावबो सोलोंथायाव जेरैबायदिहाय गोजौ फारसे ओ नायनाय नायै गोजौ फारसे दावगालांदों थिग बेफोरबायदियैनो आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि सुबुंफोरानो बा फरायसायानो गावनि सिमां बा गावनि थांखि सिम सहैनो हानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो ओ आथिखालाव जोङो नु नो मोनो जे आसाम सोरखारा बा जोंनि हादोरावहाय फरायनायख खौहाय गोबां गोजौ थाखोसिम नायनायखौ नुनो मोनदोंबा ओ सोरखारि अनसुंथाइफोरखौ होनानैहाय गोजौ फारसे दावगालांनो हानायनिबा फरायनायनि फारसे गोबां अनसुंथाइफोरखौ होनानै फरायनायखौ फरायहोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां औ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ सोलोंथाइनि
आं आं बुंनाय बुंनाय
औ गोजोन्थों नोंथां